हेलौ औ नोंथां।
सानजौफुनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं नोंथांजों बे समाव सोरजिलु थुनलाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों।
औ औ।
सोरजिलु थुनलाइ होननानै बुङोब्ला
औ।
सासे लिरगिरि एबा थुनलाइ गिरिया गावनि गोसोनि सानबोलाावरि एबा गावनि गोसोनि साननायजों जायफोर थुनलाइखौ सोरजियो बेैफोर थुनलाइखौनो जोङो सो सोरजिलु थुनलाइ होननानै जोङो बुंनाय जायो। सोरजिलु थुनलायहा सैथो जाथायाइफोरजों जेबो सोमोन्दो थाया बियो माखासे जानो हाथाव जाथायफोराल' बेयाव हाबनानै थायो। बि बे याव बेयाव मिजिंआ गाहाय फुंखा महरै जायगा लायो।
औ
दायो नोंथाङा बे समाव आंनो सोरजिलु थुनलाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ नोंथाङा सोरजिलु थुनलाइनि सोमोन्दै आंखौ बुंनो होननालाय आं फंनैसो
औ औ नोंथां औ
सोरजिलु थुनलाइ होननानै सोरजिलु थुनलाइ होननानै बुङोब्ला बेखौनो बुंनो हायोदि ओ मोनबो गाहाय आयदा गैया। नाथाय बेखौ लिरगिरिया बे आयदाखौ गावनो गाव सोरजिनानै लायो। आरो बेखौ मिजिं खालामनानै बियो बे आयदानि सायाव लिरो। बेखौनो जोङो सोरजिलु थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो। ओ सोर सोर सोरजिलु थुनलाइयाव मिजिंआ गाहाय बि खावलायो। ओ सोरजिलु थुनलाइयाव सानलावरि सानस्रिया खारफाबाय थायो। ओ सोरजिलु थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै खन्थाइ, सुंद' सल', सल'मा फावथाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। जेरै जोंङो ओ खन्थाइनि बेलायावनो खन्थाइनि बेलायावबो बेबायदिनो खन्थाइआव ओ मोनबो गाहाय आयदा गैया। नाथाय बेखौ ओ लिर गिरिया बोखांना लाबोनानै बेखौ आयदा महरै साजायनानै आ बे खौ समायनायै फोरमायो। आरो बेयाव गोबां मिजिं फोरानो जायगा मोनो। ओ बेनिखायनो जोङो खन्थाइखौबो जोङो सोरजिलु थुनलाइ बुंनाय जायो।
औ औ नोंथां औ।
बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेरै सुंद' सल'। सुंद' सल'आवबो लिरगिरिया मिजिं खालामनानै गावनि सानलावरि सानस्रिजों ओं बे खौ लिरनाय जायो। ओ सैथोनि सैथोनि सायाव सोनाराब्लाबो
औ औ।
माने सैथो जानो हाथाव बा बेयो मोगथाङाव थानो हा थाव बै फोर बिथिं बा बैफोर थासारि सावगारि फोरखौ बोनानै लाबोनानै लिरगिरिया समायनायै। बेफोरखौ साजायनाय जायो जेरै जों सुंद' सल'नि बेलायाव होननो थाङोब्ला जेरै ओ दुमफावनि फिथा ओ दुमफावनि फिथा सुंद' सल'आव। जोङो। बुंनो हायो। दुमफावनि फिथा सुंद' सल' दुफावआ गाहाय आ खल नोङा होमबा? ओ दुमफावा ओ बे सुंद' सल'आव दुमफावा गोरिब न'खरनि
ओ औ।
गावनि ओ गाव हाथाय बाजाराव थांनाय समाव गुबुनजों ओ बे बेबायदिनो बुंजानाय बा ओ रायखुमा जानाय बा रायज्लाय जानाय। ओ दोनि सुबुंफोरनि गेजेराव ओ दोनि सुबुंफोरजों ओ नासयजानाय। ओ बेबायदि थासारिखौ बेयाव बोनानै लाबोदों लिरगिरिया। ओ आरो बेबायदिनो लासै लासै ओ दुमफावा ओ गावनि जिउनि थांना थानाय राहा बे थांना थानाय राहायाव ओ गाव नाजानायनि गेजेरजों लाजिनाय ओ गिनायखौ ओ नागार नानै बियो हाथाय बाजाराव खारनानै बायदि ओ फिथास सावनाय दखान होनानै बियो रां आरजिदों। ओ रां आरजिनानै बियो गावनि न'खर खौ दैदेनदों लासै लासै थि बियो ओ गावनि ओब थांना थानाय थांना थानायनि दावहायाव देरहासार जादों। आरो जिउआव गोजोनै राज्य जोजालांनो हानाय मोनसे थासारिसिम बेखौ लिरगिरिया ओ दानानै होदों आरो बैफोर बिथिंफोरा नाथाय जोंनि ओ ओ जोंनि मोगथां बा स समाजाव ओ जोंनि समाजाव बैफोरो जानो हाथ थाव बा थानो हाथाव नाथाय ओ सोरनिबा ओस सोरनिबा उम सोरबा सुबुंनि ओ जाथारनाय थासारिखौ लानानैब बेखौ सोरजिनाय जाया। बेखौ लिरगिरिया जौखोन्दो जानो हाथाव बैफोर थासारिनि सायाव सोनारनानैसो ओ बेखौ लिरनाय जायो ओ बेबायदिनो जोङो स सल'मानि बिथिङावबो जोङो जेरै बिमा नों अन्थाइ बिखा बिमा नों अन्थाइ बिखा सल'मायाव जोङो नुनो मोनो जे जोङो ओ जोंनि समाजा बिफा गाहाय समाज नङा ओमबा ओ बिफा गाहाय समाजाव जोंहा ओ फि-फिसा हौवाखौनो न'खरनि बेंगिरि होननानै ओ साननानै लानाय जायो न'खरनि गासै खामानि बा बिबानफोर खौनो ओ फिसा हौवानो होजोबनाय जायो बा धोन सम्पतिफोरखौनो ओ फिसा हौवाया मोनजोबो। बेबायदि सानना लायो जोंनि समाजाव फिसा हौवाखौ बांसिन ओ गोजौ था खौ दोननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। बेनिखायनो लिरगिरिया बे बिमा नों अन्थाइ बिखा सल'मायाव ओ मोनसे ओ थासारिखौ दानानै होदों जे मोनसे सावगारिखौ लानानै होजोंजों जे ओ जोंनि समाजाव जे ओ फिसा हिनजावखौ गाहाय थाखोनि बा
बो उन्दै थाखोनि बेखौ गादबनानै दोननाय बेखौ नेवसिनाय बै थासारिखौ ओ लानानै फैदों। ओ नोंगौ नाथाय बे थासारिया जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जों नुनो मोनो। बे दुलाराय मुलुगावनो जायो। जोंनि बर' स समाजावल' नोङा गुबुनावबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बै जा थाय बा फिसाजो नेवसिनाय जा थासारि बेखौनो लिरगिरिया बे सल'मायाव बोखांनानै लानानै फैदों आरो बेखौ राव आरो सो सोदोब बाहायनायनि गेजेरजों बेखौ सोरजिनानै होदों आरो फरायग्राफोरनि ओ थुलुंगा खांहोदों बेबदिनो फरायग्राफोरनि गोसोआव जावरिखांनाय लाबो मा जादों मा ज जायाखै मिथिनो हांखुर जानाय बुजियो ओ बा मिथिनो लुबैनाय बैफोर थासारिखौ लिरगि दानानै होदोंमोन। आरो ओम दा बेयाव ओ ओ बे फिसाज निउस हैनायथाय फिसाजो निउसि जाथाया जोंनि समाजाव ओ थाखानाय बेफोर थाख बिथिंकौनो ओ बो बे सल'मायाव जेरै ओ जोंनि बे फिफा गाहाय समासाव ओ आइजोआ फिसायनि बा बिसिया फिसायनि बार गा जानो हाया फिसानि सिङाव थानांगौ जायो ओ फिसाया जि बुङो बेखौनो गनायनानै ला नांगौ जायो बेबायदिनो बेयाव जोङो आखल महरै जों नुनो मोनो उफेरा आखल महरै बा ओ मा होनो बेखौ प्लाट केरेक्टार महरै जोङो मोननो हायो। ओ ओ सना सना आखलनि माने ओ राउन्ड केरेक्टार बा गाहाय आखलनि सनाया गाहाय आखल बिनि बिफा ओ बाइकिं बाइकिंनि आवखौ जों नुनो मोनो जे बिनो फिसा हौव नां औ बिनिखायनो बियो। हामथुलि बा। गावनि बिसिखौ ओ। फिसा हौवा मोनैनि थाखाय। बेयो रागा जोंनानै। ओंखारलांदोंमोन ओ। बेबायदिनो हामथुलिया ओ गावनि। फिसायनि बाथ्राखौ गोजोन होनो हायिनि थाखाय बियो ओ। फिसाजो। सनाखौ ओ। जाय गाहाय आखल ओ बिखौ बियो संख्रि दौनानै बु थानो नागिरदोंमोन। ओ बेबायदि थासारिखौ। बेबायदि जेंना गोनां थासारिखौ। लिरगिरिया। सलमायाव सोरजिनानै होदों आरो बेबायदिनो। स'माखौ दालांदों आरो। जेंनाखौ लासै लासै बेबायदिनो दावगाहोदों ओ सलमाया सलमाखौ। बेयाव लिरगिरिया मिजिं खालाम होननानै फोरखौ लिरगिरिया ओ सोलायनाय राउन केरेक्टार लानानै फैदों। ओ बे फिसा हिन्जावआबो। ओ नाजायोब्ला ओ गासै जेबो खामानि मावनो
औ औ।
बेयाव गाहाय आखल। ओ आखलखौ।
उम।
ओ उनहाव लागै माने देरहासारनाय गोजौ माबासिम दानानै होदों आरो बेफोर गासै आ कलखौनो लिरगिरिया मिजिं खालामदों। गोसोजों सानदों। साननानै बेखौ फरायनो मोजां जाथाव बा फरायग्रा। फोरनि गोसोखौ। बोनो हाथाव बैफोर बिथिंफोरखौ। खौ नोजोर बोनानै बिथाङा सल'मा। दालांदों थासारि एरखांदों राव बाहायदों, बैफोर नि गेजेरजों बिथांङा सलमाखौ सोरजिनाय जादों आरो बेबायदिनो जोंङो फावथायनि बिथिङावबो जोंङो आनारि फावथायखौ नुनो मोनो सासे गोरिब नखरनि फिसाजो ओ जाय गुबुननियाव थाहै गुबुननियाव रुवाथि बा बान्दि बैनानै ओ गावनि जिउखौ देन लांनो गोनां जादोंमोन आरो बैयाव दाहोना जायनाव थाहैदोंमोन बेनि ओ माहाजोनफ्रा
ओम
बेखौ ओ आनारिखौ बेबायदिनो सारांबो रायनाय बुनाय बैफोर बिदिंफोरा समाजाव दंथारो बेफोरो जानो हाथाव बेनिखायनो बैफोर थासारिफोरखौ बिथांङा बोनानै लाबोनानै बेफोर सोरजियो बेनिखायनो जों बयखौबो जोंङो सोरजिल थुनलइ बुंनाय जायो आरो
ओ नंगौ नोंथाङा नोंथाङा जेफोर बिदिन्थिफोरखौ लाबोबाय बेफोर गासैबो सोरजिलु थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां। नंगौ सोरजिलु थुनलाइया जेबो खारि गाहाय थुन खारि थाया बियो मोनसे थि खारिनि गेजेरजों खारा बेयावहाय जेबो नेमखान थिफोरखौ जोंङो मोननो हाया सोरजिलु थुनलाइयाव जोंङो गोबां समावनो जोंङो मिथिंगायारि गोहो एबा सुपार नेचारेल पावार बेफोरखौबो जोङो मोनना हायो जेरै सान्दोबाउ दिया जि सान्देब बावदिया जि थुनफावथाय बेयावहाय सान्दो बावदियाया गाव जानानै जाखोन्दा जि थुरसि खालाय बेखौ दैसायाव गारदोंमोन आरो गारनाय समाव जे दैया रान लांदोंमोन आरो रानलांनानै जि सान्दो बावदियानि सेरजानि देंखोजों दै सान दैनि खैना सान्थिया गोजोननानै जि दैखौ बोहैहोफिननाय बैफोर जि थासारि बे थासारिफोरा बेफोर जानो हाथावा। बेफोर जाथावा। बे थासारिखो बोनानै लाबोनानै खायै जोङो बुंनो हायो। दे बिदिब्ला नोंथांजों दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नसै। साबायखर बावदों आं नोंथांनो नों थांनि बेसेन गोसा समखौ आंनो बेबायदि होनायनि थाखाय।
औ-औ-औ गोजोननाय थाबाय।